नोंथां
औ
नों दा फ्रियैनो दंना?
औ दङ'
नोंथाङा फ्रि दङ माने नोंथां। बिथांजों आङो माखासे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन। सावरायनो सम होनो हागोन ना?
औ हागोन औ
माने जों गोदोनि आरो दानि ओ थानाय जानायनि माने फारागथिनि सोमोन्दै सावरायनो सानदोंमोन आङो सावरायनो हागोन दा?
औ हागोन
माने गोदोनि माने फारागथि होनोबाथ' जों गोदो माबोरै थायो होननानै बुङोबाथ' गोदो जोङो बांसिनै माने हाग्रा जेब्ला माने जोङो न'फोर लुनो रोङाखैमोन अब्ला माने
औ
बे समावथ' जों माने हाग्रायावसो जिउ खुंबोदोंमोन ना हाग्रानि दनदर फोर अबेबा अनथाइ सिंफोराव अबेबा जेनेबा दनदर होन अबेबा दंफां गिदिरनि खना होन हाजोनि हाखरफोर बेफोरबायदियावसो जोङो माने जिउखौ माने खुंबोदोंमोन नाथाय जोङो दानि दिनाव मा जेनेबा जोङो न' लुनानै थानो रोङो आरो न' नि रोखोमाबो जों गोबां रोखोमनि गिदिर बिलडिं बायदि बायदि माने लुनानै थायो गोदो माने जोङो बांसिनै थोरिनि न' ओमफ्रायो ओ हाग्रानि बिलाइ बायदिफोरजोंसो न'खौ बानायोमोन ओमफ्राय दानि दिनावथ' माने जोङो जेनेबा इथा बाला सिमेन्ट बायदिजों माने न'खौ खानानै बानायो नङा होनबा आरो जानायनि बेलायाव माने जोङो गोदोनि दिनाव माने बांसिनै गोथाङै जायोमोन ओमफ्रायो जेब्लानि ओमफ्राय अरफोरखौ माने अर दुफुनदोंमोन बेनि उननिफ्राय जोङो जेनेबा सावनानै ओमफ्राय बिनि उनाव संनानै जानो सोलोंदों नङा होनबा
औ
बिनि उनाव जोङो माने ओ मा होनो बांसिनै ओ माबाखौ आरो मस्ला मस्लिबो जोङो गोदोनि दिनाव बांद्राय बाहायनाय जायामोन माने बै समाव गैयामोन आरो हाग्रानि बबेबा बबेबा मोन बि बिलाइफोरखौल' होनाय जायोमोन नाथाय जोङो
ओम
दानि दिनाव नुनो मोनबाय थारमाने जोङो गोबां रोखोमनि ओ मस्लाफोर मस्लाफोर माने मोनो बा ओमफ्राय बेफोरखौ जोङो ओंख्रिफोराव मोदोमनो थाखाय बा गोथावसिन जाहोनो थाखाय होनाय नुयो नङा होनबा
औ
ओ नोंथाङाबो एसे बुंदो नामा
अ जागोन दे नोंथाङाथ' माने सिगां समनि बा गोदोनि जि थानाय जानायफोरनि बागै माने गोबां मोजाङैनो बुंलांखाबाय ओम माने सिगाङाव नोंथां बुंनाय बायदिनो बिदिनो ओ सुबुं माहारिया बिदिनो हाग्राफ्राव जिउ खुंबोवदोंमोन बेजों लोगोसेनो माने ओ जि थानाय जायगा बेखौ जों माने दंफांनि दनदर अबेबा ओ हाजो खंखर एबा हाजो बाव गुदुं खुरनानै थानायखौ जों बांसिन नुनो मोनदोंमोन आरो
औ औ नंगौ।
आरो बेजोंनो ओ जि हान्था मेलाफोर जि खालामनाय बेफोरबो माने ओ जोंना बेफोरबायदि थेला गारि बा माने बेफोरखौसो बाहायनायखौ नुनो मोनोन आरो आरो सिगां सम गोथारनिफ्राय एबा गोदोनि जि बा हाग्रायाव थानाय समनि बेफोरखौ जों माने बुंबा बेयाव गाननाय-जोमनाया जोंना माने बांसिन अ जिब जुनारनि बिगुर एबा दंफां लाइफांनि बिगुर औ। बेफोरबायदि अबेबा बिफांनि बिलाइफोरखौ औ औ। आरो बेजों लोगोसेनो जानाय होनबा जोंना माने सिगां समाव बेफोरबायदि माने दानि बायदि मस्ला मस्लि होनानै एबा थावफोरजों संनानै जानायखौ नुवामोन बांसिन बेफोरबायदिनो आ रुना जानाय सावना जानायफोरखौसो बांसिन नुयोमोन आरो।
आरो बेजों लोगोसेनो माने अबेबा अबेबा जाग्राखौथ' माने गोथाङै जानायखौ नुनो मोनोमोन। आरो थान आं आथिखालनि ओ थानाय एबा न' लुनायनि बेलायाव जों बुंबा माने। आ जोंना आथिखालनि मुगाव माने गोबां माने जौगानो जौगानो हमबाय आरो माने। न'फोरखौ जों माने बिल्डिं लुयो। आरो बिदिनो जों बांसिन खन्थाइ बाला सिमेन फोरजों बाहायनायखौ नुनो मोनसै आरो आरो बि बिदिनो आथिखाल हान्थ मेलानि बागै बुंनो थांबा ओ जों माने गोबां गारि मथर बाहायनायखौ नुसै बिदिनो गोजान गोजान लामा हानथि नबाबो माने गारि मथर बाहायो जोङो सिगां समावथ' जों माने बिदिनो मोसौ गारि मैसो गारिफोरदोंसो माने हान्था मेलाखौ खालामनाय नुयोमोन आरो।
औ।
नाथाय आथिखालनि मुगायावथ' माने बबेबा ससे लामा थांनोबाबो जोंना माने। बाजारफ्राव थांनोबाबो जोंना माने गोबां गारि बाहायनायखौसो नुनो मोनसै आरो। बिदिनो आथिखालनि मुगायावथ' गोबां औ दे
म माने गोदोनि दिनाव जोङो जेनेबा जिब जुनार मोसौ बायदिफोरजोंसो मुवा बेसादफोरखौ बिसिनि बिहो फोराव लानानैसो रोगानायखौ नुयोमोन ना ओमफ्राय बेफोरजों जेनेबा जोङो गोदोनि दिनाव बेफोरजों जेनेबा लांलाय लाबोलाय खालामोबा जोंनो मोनसे जायगानिफ्राय दाबसे जायगासिम लांनायावनो जोंनो गोबां सम लायोमोन आरो जोंनि जेनेबा जा बोलो बेफोरखौ माने जोङो गोबां बिबांनि बाहायनाय बाहायनांगौ जायो। जायोमोन जों नाथाय दानि दिनाव माने जोङो गारि मटर नोंथाङा जायफोर होनदों गारि मथर बा हान्था मेला ओंखारनायनिफ्राय बा जाय दिननिफ्राय सुबुङा मानेक गारि मथर बायदिसिना रोखोमनि गारि गिदिर गिदिर बास आ मा होनो बेखौ मुवा बेसाद रोगाग्रा लांदां गारि बायदिसिना दामपार ट्राक बायदिफोरजों जोङो जेनेबा गिलिर गिलिर गिदिर गिदिर मुवाफोरखौबो माने जायफोरखौ सुबुङा थिखोनो हाथाव नङा सुबुंनि‌ ओ अजननि बेसेबांबा बांसिनखौबो जोङो गोबां रोखोमनि आदब खायदाजों माने दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम माने हान्था मेलानि गेजेरजों लांलाय लाबोनाय खालामनो हासै आरो दसे समनि गेजेराव नो नाथाय जोङो गोदोनि समावथ' बिदि खालामनो हायामोन मानो होनोब्ला जों मोसौ मोसौ बा मैसोआनो होनबा जुनार फोराथ' माने मानसि बायदियानोना बिसोरबोथ' नांनायनि बांसिन जेनेबा बो बोनो हानायनि गोहो गैयामोन नालाय खिन्थु नाथाय दानि दिननि सुबुंफोरा माने ओरैबायदि जौगाबाय बिसिनि साननो हानो हानाय माने बा जेनेबा मुवा बेसाद बानायनो हानाय गोहोआ माने जोबोद दावगाबाय जाय जों माने जों थिखोनो हायो जोंनिफ्राय अनेक माने गोहो बोलो माबा अजनसिन मुवाफोरखौबो जों माने थिखोनो हासै आरो बेजों लोगोसे माने जोङो माखासे जेनेबा मुवाफोरबो गोदोनि दिनावथ' माने जोङो सोरां जानो थाखाय बा सोरां माबानो थाखाय गोदोनि दिनाव अखाफोरनि दानस्रां बा ओमफ्रायो अरनि दुवार बायदि ओमफ्रायो बे मसाल बायदिसो लानानै माने जोङो सोरां खालामनाय माने जायगाफोरखौ जेनेबा खोमसियाव नुयैखौ नुुबोनाय खालामोमोन नाथाय दानि दिनाव मा नुखो जोङो जोंनि गेजेराव कारेन्ट मोब्लिब फैनायनिफ्राय मा जायो जोंहा माने मोब्लिबनि गेजेरजों जोङो जेनेबा स्रां नुहैयो जेरै बाल्बफोर कारेन्टफोर बायदिसिना बेनि अनगायैबो जोंहा मा दङ टर्स चार्जार ओमफ्रायो गोबां रोखोमनि माबाफोरजों जोङो स्रां नुयो आरो बेनि अनगायै माने गोदोनि दिनावथ' जोंनाव बिदि माबानो थाखाय टि भि बायदि गैयामोन ना
औ
गोदो जेनेबा रादाबफोर खोनासंनोब्लाबो माने रेडिअ' बा गोदो सिगांथारावथ' माने मानसिफ्रा खुगा खुगासो खोनायो खोनालायोमोन ना माबा मोनसे जादोंबा अहाबा गोजाननि बाथ्राफोरखौ माने गोदोनि दिनाव माने मोनथियामोन आरो बे मानसिफोरनि गेजेरनिफ्राय खुगा खुगा मा बास्लायब्लासो खोनायोमोन नाथाय
औ
बिनि उनाव जेसेनो जौगासिनदों जेब्ला एसे गेजेर मुगा फैदों बेनि उनाव जोंनि गेजेराव माने रेडिय' टिभि बायदिसिना फैदों बिनि बिनिफ्राय जोङो माने बेनि गेजेरजों रेडिय' टिभिनि गेजेरजों माने जोङो दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसे जायगानि माने बाथ्राफोरखौ बा खौरांफोरखौ जोङो मिथिनो हादों ओमफ्राय बेनि अनगायै गैयामोन ना जेनेबा जों माबा मोनसे खिथानोबा मानोबा जोङो मा खालामोमोन गोदोनि दिनाव लाइजाम लिरनानै हरोमोन बा सोरबा दै जेनेबा सोरखौबासो दैथायहरनानै खिथा खिथा हरनांगौमोन ना माबा मोनसे खौरां हरनोबा बे बिदि बिदि जादों होनो नाथाय जोङो दानि दिनाव माने जोंनि गेजेराव मबेल आमफायो बायदिसिना बेफोरनि गेजेरजों इमेल बायदि फैनायनि गेजेराव जोङो मबाइल फोरनि गेजेरजों माने जोङो दस फिथाइनि गेजेरावनो जोङो मा खालामनो हायो बा खौरांफोरखौ ओ खिथालायनो हायोबा गुबुन दाबसे जाय जायफोराव जोङो माने था मुलु जोंनि बे मुलुगनि गासिबो बाथ्राफोरखौनो मिथिनो हानाय जाबाय आरो। जेनेबा जोङो खौरांफोरखौ मा अबे जायगायाव मा जादों? बेफोरनि सोमोन्दै मोनथिनो हानाय जाबाय नङा होनबा नोंथां?
औ।
ओ दे नोंथाङाबो एसे बुंफिनदो नामा?
ओ नोंथाङा माने सिगां समनि आरो दानि बेफोरनि बागै माने गोबां गुवारै माने बुंलांबाय। नोंगौ बे माने गासैबो सैथो सिगां समाव जोङो रादाबफोरखौ ओ बिदिनो रेडिअ' ओ बिदिनो रादाब बिलाइ बेफोरनि गेजेरजों मिथियोमोन आरो माने सिगां सम एबा गोदो समथाराव ओ नोंथां बुंनाय बायदिनो ओ खुगा खुगा बेफोरबायदि माख माखासे रादाबफोरखौ जों माने मिथिनो मोनोमोन होननानै खोनादों। नाथाय आथिखालनि मुगायाव जोंना जेब्लानिफ्राय माने मबाइल ओंखारदों। माने गासिबो ओ खम समनि गेजेरावनो माने गोबां गोजान गोजान जायगानि एबा आउट अफ कान्ट्रिफोरनि माखासे रादाबफोरखौबो जों माने मिथिनो मोनदों आरो
औ आरो जा जाग्रानि बेलायावबो दानि दिनाव' गोबां फारागथि नुनो मोनसै होमबा गोदोनि दिनावथ' बिदि चावमिन आरो बायदिसिना रोखोमनि पास्ता गुबुन हादरनि बायदि बायदि रो खोमनि जानाय लोंनायखौ जोंनि गेजेराव नुनो मोनामोन। आता मैदाजों बानायनाय फोर म'म'आनो होन बायदि बायदि रोखोमनि जाग्रा जायफोरखौ जों दा फास्ट फुड होननानै मोनथियो बेफोरखौ जा ओ गोदोनि दिनाव जों मोनामोन नाथाय जों दानि दिनाव बानायनानै बिदि रोखोमनि जानो रोंसै गोबां गोबां। आरो पेकेटनि मिथाइफोर जायफोरखौ जों गोबां फेक्टरिफोराव बानायो चिप्स। बायदिसिना बेफोरबो नङा होनबा गोदोनि आरो दानि दिनाव जानायनि फारागथिया, नोंगौ ना?
औ।
बिनि अनगायैबो आरो गोबांफोर दंबावो जायफोरखौ माने जोङो जानायाव फारागथि नुयो। जेरै जोङो संनायनि बेलायावनो होन गोदो फोमोननानै जानो रोङामोन नाथाय दाथ' जोङो। ना मा बुङो नोंथां?
औ नंगौ।
जोंना समा जाबाय नामा? दे ओमबा नोंथांजों रायलायनानै जोबोद गोजोननाय थाबाय दोन्थ'लायनोसै नामा?
अ औ गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ।